औ नोंथां मा खालामगासिनो नोंथां?
नोंथां आंङो नै दायो ओरैनो बायजोआव जिरायनानै दङ नोंथां।
औ औ आं नों थांजों मोननैसो ओ बाथ्रा सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामबाय नोंथां।
जागोन नोंथां सावरायजागोन।
औ होमबा। जोडों जेरै ओ बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै एसे सावरायनोसै नोंथां मानोना जोंहाथ' बर'फोरा माने गावनो दानानै गाननाय बा गावनो ओ। दा गाननाय जोमनायफोरखौ बानायनानै लानानै गाननाय हुदा जोंनाव दङ बेफोरनि बागैनो नोंथां एसे सावरायनोसै औ नोंथाङा होमबा बेनि बागै एसे सावरायनो ओ फोरमाय रोंनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां हागोन। ऐ जागोन नोंथां। ओ गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' जों ओरैबायदि माने जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनि समनिफ्रायनो माने हाथाय बाजारि एबा दखानफोराव माने बायनानै गाननायखौ नुबोआखै आरो नोंथां जेरै जोंहा बायनो थाखायो रां रुफा एबा रांखावरि गैयिनि थाखायनो माने बायनानै गाननो हायामोन आरो नोंथां।
औ।
बिनिखायनो माने ओ गाव गाननो थाखाय गावनि मोदोमखौ ओ खोबथेनो थाखाय माने गोबां
बेबायदिनो न'खराव जायखौ बुङो जों गाननाय जोमनाय होनोबा माने दख'नाखोनो लाबो नांगोन आरो नोंथां द दख'ना गामसा आर'नाइ बैफोरबायदिखौ जों लाबोनांग्रोगोन आरो नोंथां। जाय जों माने एम्फौ एबा एम्फौ लाथानि फिथोब ना बै फि थोबनिफ्राय ओ खुन्दुं ओ खुन्दुं बानायनानै ओ खुन्दुं बानायनानै खुन्दुंखौ ओ मुस्रा सानानै ओ बेखौ गोलाव गोलाव बानायनानै बेखौ सोरखियाव फाननानै बेखौहाय मा खालामनाय जायो माने ओ हिसानसालि बानायग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां बे खुन्दुंखौ जेब्ला खुन्दुंखौ जेब्ला साखांजोबनानै ओ थाग थियारि जायो जि दानो थाखाय माने बे समावहाय जोङो ओ हिसानसालि मोनसे बानाय ग्रोनानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां बे हसानसालि यावहाय गोबां माखासे ओ गोनां मुवाफोर बाहायनाय जायो। जायखौ जों साल खुन्था माखु
नंगौ।
ओ आरो बेबायदिनो गोबां दं आरो बै ओ आथिं गाग्रा जायखौ बुङो गरखा, नै बैफोरखौ ओ थाग थियारि खालामनानै, ओ लाग्रोनाय जायो आरो नोंथाङा। बिनि - बिनिफ्रायसो जोङो माने मोनसे जि दानायनि महराव फैयो आरो नोंथां। बेबायदि बिदिनो ओ जिफोरखौ दानाय समाव गोबां बिथांमोना गाब होनो थाखाय, ओ नै दानि आथिखाल मुगानि बायदि ओ हाथाइ- बाजाराव मोननाय रंफोरखौ बाहायाखैमोन बिसोरो माखासे बै ओ माबाफोराव मोननाय दंफां बिगुर अबेबा दंफांनि बिलाइ जेरै ओ साल साल दंफांनि ओ बिगुर ओ खैरो दंफांनि बिगुर आरो माखासे बै बैग्रि बिलाइफोरखौ देग्लिनानै माने गाब होनानै ओ माने गाब होनायखौ ओ खोनाबोदों आरो नोंथां एबा नुबोदों आरो नोंथां।
नंगौ -नंगौं- नंगौ।
बेजों लोगोसे गाब होनायजों लोगोसे बेखौ जिफोरखौ दानानै - दानायजों लोगोसे बे जोंनि बर' आइजोफोरा माने, गोबां आगरफोरखौबो एरबोनायखौ नुनो मोनदों आरो जायखौ जों मुंख'वाब्लानो थानो हाया आरो बे आगरफोरा ओरैबायदि नोंथां माने, मिथिंगायावनो मोननाय, जायखौ जायखौ बुंनो हायो जों माने ओ फारौ मेगन, दाउस्रि आगर, आरो दिंखिया आगर आरो बेबायदिनो सिखिरि नै बेफोरबायदि मिथिंगानि नेरसोनफोरखौनो बिसोरो महर होनानै माने दख'ना एबा हयथ' बे ओ जोंनि जेनाखि बर'नि गानग्रा - जोमग्रा। बेफोरखौ दाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ- नंगौ -नंगौ।
आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा आर'नाइ, आर'नाइा जोंनि मोनसे बर' हारिनि मान बावग्रा आगजु होननानैबो बुं बुंनांगोन आरो नोंथां जों बेजों जोंनि बेजोंनो जोंनि ओ सिनायथिखौ जों लाखिबोगासिनो दङ आरो नों
औ नंगौ।
बेबायदिनो आरो जोंनि गाननाय-जोमनाय होनानै बुङोब्ला ओ नोंथाङाबो बे गाननाय -जोमनायनि ओ सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा? माने गोदो माबायदि सोलियो। गोदो माबायदि सोलिदोंमोन दायो माबोरै सोलिगासिनो दं? एसे फोरमायनानै होदो नामा नोंथां?
औ नोंथां जोङो गोदोनिफ्रायनो जि - जोमखौ दानानै लाबोदों होननांगोन जोङो बर' आइजोफोरा माने बैफोर फोर खामानियाव गोबां आखा फाखामोन आरो बे बिसोरो गावनो बै गावनि गाननाय लोगोसे हौवाफोरनोबो गामसा खर' खाव फाव खानो फालि लोगोसे जोमग्रा जि बैफोरखौ माने दानानै लाबोदों बा दानानै होबोदों। बे फोरखौ जोङो दानो बैफोरखौ दानो थाखायबो जोङो खुन्दुनि गोनांथि जानायलाय जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनानै बेनि फिथोबनिफ्रायनो जोङो खुन्दुं दिहुननानै बा थावख्रिजों खुन्दुं लुनानै बिसोरो जिफोरखौ दाबोदों बा इसान सोंनानै जिखौ दादों आरो बै जि दानायाव आलदा आलदा बा गुबुन गुबुन गाब होनो थाखाय बिसोरो ओ बिगुरफोर जेरै दंफांनि बिगुर बिलाइ बा बिबारनिफ्राय बिसोरो गाब होनानै आलादा आलादा रंगिना संगिना माने ओ जिफोर दानायखौ जोङो गानना दानानै गाननायखौ जोङो नुनो मोनबोदों बेबायदिनो जोङो बै बेफोरखौ नुनो मोनो जोङो जेरै जों जेरै आरो आर'नाइनि खोथाखौ जोङो मख'नांगोन जोंनि गेजेराव आर'नाइ आर'नाइाथ' जोंनि मोनसे सिनायथि जायखौ जोङो लानाय नुयोब्लानो जोङो जोंनि बर' होननानै सिनायो बा बियो बर' हारिनि जोमग्रा बा लाग्रा होननानै जोङो बेखौ सिनायनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो जों आर'नाइाव हाजो आगरखौ गाहायै जोङो बाहायथारनायखौ जों नुनो मोनो हाजो आगरखौ होयोब्लासो बेयो आर'नाइनायनि मोनसे महरा फैयो आबुं महरा जायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो हाजो आगरखौ होथारनांगोन बेनि बेबायदिनो गोबां आगरफोर दङ बर' आइजोफोरा बेै मिथिंगानिफ्रायनो थुलुंगा मोननानै बा मिथिंगानि नो नायना नुनानै माने मिथिंगायाव नुनानैनो बेखौ बिसोरो गावनि आखाइजों एरखांनानै बैफोर आगरफोरखौ मुं होदों बा जिफोराव एरखांदों आरो नोंथां जेरै फारौ मेगन दाावथु गद' आरो' बैग्रि बिबार ओमफ्राय हाजो आगर
नोंगौ
आगर गुबै
नोंगौ
ओमफ्राय दिंखिया बिलाइ
नोंगौ
बिदिनो आरोबाव गोबां दंबावो नोंथां जोङो माने मख'जोबनो हाया माने गोबां दंबावो जोङो सम मोनोब्ला देनां मालाबाफोरा बेखौ फिन मख'बावगोन बे बिबारनि ओ आगरनि मुंफोरखौ बेबायदिनो दानानै जोङो गानबोदों आथिखालनि फारसे फारसे जोङो जेनेबा आरो आथिखालनि खौ जोङो सावरायनो थाङोब्ला नाथाय बैफोर बायदि दानायखौ जोङो आथिखालाव जों नुनो मोनला दायो नाथाय साफा सानैल' जोङो इसान दानायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय दानि गोदान लाइमोनफोराथ' माने बांसिनानो रोंला बा बैफोरनि मुंफोर- खौनो मोनहाला होननानै बुंनांगोन आरो जों बे जों इसान दानायाव जों मा मा मुवा- फोर आगजुफोर बाहायो जेरै जेन्थोर रासो नो खननाय ओमफाय ओ गरखा बालेब, आबैदांगि, गान्दै,
नोंगौ।
ओमफ्राय गनसा गनसि,
नोंगो।
बेफोरबायदिनो बबिन,
नोंगौ
ओमफ्राय जोङो सोरखि
नोंगौ
बेफोरबायदिनो गोबां माने बेफोर मुवाखौ जोंनो नांगौ जायो जि दानायाव जोङो इसान इसानसालि बानायनो थाखाय बा इसान जि दाग्रा इसानखौबो जोङो बानायनो थाखा- य बेफोर आगजुफोरखौ जोंनो नांगौ ओमफ्राय बैफोर आगजु बैसोरो हौवाफोरानो बो-बेखौ बानायनानै होयोमोन आरो गावनो न'आवनो बानायनानै। होयोमोन। जेरै जोंनियाव मोनसे ओ दोरोङारि बा खुगाजों खुगा सोलिबोनाय ओ दोरोङारि मेथाइफोर दङ बै ओ सान ओ खौ लानानैनो जेरै जेब्ला जोंनि गोदोनि स खहा जोंनि सुबुंफोरा ओ हाग्रायाव दंफां दाफ बे दंफां दाननो थांनाय समावहा मेथाइ खननाय जेरै ओ बिबोनाङा बिगुमैखौ बुंहरनाय बा ओ जंखायहरनाय माने ओ जाहारबारियाव दंफां दाननो थां ओ थांबोला। साल लाबोफा गुमै बा बेबायदिनो ओ आंनो मा खु लाबोफा होननाय माने बैफोर बेबायदिनो बिसोरो हाग्रायाव थांनानै ओ दंफां दाननानै बैस थालफोरखौ माने ओ इसाननि इसान सालिनि माखासे ओ गान्दै एबा नांगौ जानाय मुवाफोरखौ बिसोरो ओ दं हाग्रानिफ्राय बा जाहार बारिफोरनिफ्राय दंफांखौ लाबोनानै बिसोरो बानायनानै ला होफैयोमोन आरो आइजोफोरनो बेबायदिनो। ओ गोबां रोखोमनि बेबायदि ओ रंगिना संगिना जि दानानै गानोमोन आरो ‌। नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ जोङो नुनो मोनला खमसै माखास बाजार हाथायाव गोरलैयैनो मोननाय ओ जेरै नंबां जांबां ओ मुं होनानै आगर बानायलाबायनाय, बेफोरबायदिखौसो जोङो बांसिन नुनो मोनसै आरो बेफोरखौ गोरलैयै-गोरलैयै मोनैनि था खाय जोंनि सुबुंफोरा बा आइजोफोरा बैफोरनि फारसे ओ गोसो लेमनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बाहायनायखौ नुनो मोनो औ। बेबायदिनो आरो नोंथां। औ होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ खिनियावनो दोनथ'नोसै नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय ‌।
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ दे।